हेलौ
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ फ्रियैनो दङ आङो दासान्दि जिरायनानै दङ।
ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आं
औ औ
ओ नोंथाङा एसे दैबानानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दैबानाया जाहैबाय जोंनि मोनसे गोदोर खैफोद उम दैबाना ओ जोंना दैज्लां बोथोराव बांसिन जायो। बेखौ जों गासैबो मिथिगौ बांद्राय अखा जाहोनावबो जोंहा दैबाना जायो बेखौबो जों मिथिगौ ओ नाथाय जोंहा दै बानाया मा मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्ला ओ खाथि खालायाव गिदिर गिदिर दैमाफोर थायोब्ला बेफोराव गोबां अखा हानायनि बिबाङाव बे दैमानि दैया बाङोब्ला ओ बे दैमानि दैया उसिफावनानै जोंनि ओ खाथि खालानि ओनसोलफोराव गोसारलाजोबो जायनि जाहोनाव खाथि खालानि ओनसोलनि न'खरफोरा बे दैबानाजों ओ दुखु खस्थ'यै भुगिनांगौ जायो। बिदिनो दैबानाखौ दैज्लां बोथोरनि बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जायो होननानै जों मिथिगौ नाथाय दै बानाया जोंनि थाखाय जोबोर खहा बा गिख्रंथाव लानानै फैयो नालाय दैबानाया बेनि थाखायनो जों बे दैबानाखौ गियो आरो मानो होनना बुङोब्ला ानाया खनसे फैयोब्ला जोंनि न' बां हा बेफोरखौ गासैखौबो सिलिंखार खालामनानै गाङो जायनि जाहोनाव दैमा खाथियाव थानाय न'खरफोरा बे बे दै थारजों गावसोरनि न' फिथा बुखारना लांनायखौ नुनो मोनो गोबां गाव बखौ
गावनि आरजिनाय सम्फदखौ बिसोर खोमानानै लानांगौ जायो बिदिनो बिसोरहा जोबोर गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनानै बिसोरो जोबोर दुखु मोनो बा गोसोआव गाबखांनाय फैयो आरो मानो होनना बुङोब्ला बे बानायाथ' जोबोर गिख्रंथावना बेनि थाखायनो बिसोरो न' बांखौ गारनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बि बबेबा मोनसे गोजौ जाया बा बबेबा जाया फोराव बिसोर थाहैनांगौ जायो थाहैब्लाबो बिसोर न'आव फिथाखौनो बा न' बुस्थिखौनो दै बानाया बुखारनानैबा बिदिनो सिलिंखार खालामनानै गालाङो नालाय बिनि नि थाखाय बिसोरा जोबोोर खैफोदाव गोग्लैयो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जबा दैबानाजों गोबां आलाय सिलाय जायो ओ बिदिनो दालां बा दालां एसे गोजामफोराबो बायो लामाफोराबो सिलिंखार जायो गोबां खहा जायो जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनदों बिदि ओ गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेबादि दैबाना जानायखौ जों मबाइलनि गेजेरजों बा इन्टारने नि गेजेरजों जोंा म ओ गंसे न'खराव जुदि बेबादि दैबाना जायोब्ला ओ बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ ओ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां ओ दैबाबो गब'नानैब्लाबो दै मोनब्लाबो बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोर बासायो गावनि फिसा फिसौखौ गावनि जिउखौ खोमानानैब्लाबो बिसोरो बिसोर गावनि फिसाखौ ो थांनो थाखाय भसिन लाबोनायखौ जों मबाइल फोराव बा निस चेनेलाव ज जों नुनो मोनो आरो बिदिनो
दैबानाजों जोंहा आबादफोर मावोब्लाबो बिसोरो दैबानाजों माइफोरखौ फेसेयाव लाङो आरो खाथि खाला दैमानि आजखाल हा आबाद मावनाय हा थायोब्ला बेफोर हाखौ बिसोर खैला बुखांना लाबोनो बाला बुख'ना लाबोनाय बायदिसिना गाज्रि मुवा बिफां लाइफां हाज निफ्राय बोहैबोनाय गाज्रि मुवाफोरा बे दैमा खाथियाव थानाय आबादाव गोबां फबफिनला फैयो आरो जायनि जाहोनाव बबेबा दाबसे जायगाखौ खुरखानानै हाखर खालामना गालाङो आरो बबेबा दाबसे जायगाखौ गोथौनिफ्राय बोरि खालामनानै गालाङो आरो बेखौ जों मिथिगौ नोंगौ ओ बिदिनो दैबानाया जोंनि आबादखौ ओ खहा खालामो जोंनि न'खरखौ खहा खालामो
औ
जोंनि आरजिनाय सम्पदखौ खहा खालामो आरो
औ औ
खहा बा खहा जानानैब्लाबो जोंनि जिउखौ ओ रैखा खालामनो थाखाय जोंहा सरखारनियाव ओ अनसुंथाइ नायगिरनाय खौबो जों मिथिगौ ओ बिदिनो ओ ओ खहा जायाब्लाबो दैबाना जायोब्ला मोनसे ओ गो बां गाज्रि मुवा बेसाद हा बिदिनो बेफोरो फैफायो नालाय हायावबो एसे ओ बांद्राय खहा जाब्लाबो हायाबो एसे हामा जायो, हासार होलाङो बेखौ मोजां मिथिगौ जायनि जाहोनाव दैमा जिंफोराव मैगंफोर गायोब्ला ओ बै मैगंफोराव गोबां फिथाइ होनाय बा गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों मिथिगौ नाथाय जोंहा दैबानाखौ गिथारनांगौ जायो आरो ओ आथिखाल मुगायाव सरखारा गोबां हेफाजाब खालामदों हा गुगानाय बा हा गुगानानै लांनाय न'खर सिलिंखार खालामनाय बेफोरनि थाखाय सरकारा उम गोबां हेफाजाब खालामदों गामि ओनसोलफोराव गोबां हेफाजाब खालामदों ओ बिदिनो दैमाफोराव आथिखालाव ओ फार खोनायखौ बा माथावरि होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ओ बिदिनो ओ गामिनि ओ रायजोफोरखौ बे दैमा जिङाव थानायखौ एसे होबथानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे दैमा जिं जिं ओ गोजौ गोजौ माथावरि होनानै बा बिफां लाइफां गायनानै बे दैबानाखौ होबथानो थाखाय बिसोर सरखारा बिबान लादों आरो
औ औ
ओ बिदिनो बिसोरो ओ दैमा जिं जिं माथावरि खोयो आरो बिफां गायनानै बे बिफांनि रोदायाव बा बे बिफांनि दा बे हाखौ बिसोरो बोखथाबनानै लाखिगोन साननानै बिसोर बिफां फुलि गायदों बिदिनो गोबां हेफाजाब खालामदों आरो दैबानाजों बुखार जानाय न'खरफोरनो ओ सोरखारा गोबां जानाय लोंनायनि ओ आदार फोरखौ बिसोरो जगायदों थानायनि जायगाखौ बिसोरो जगायदों बा बिसोरो दैबानाया खमायोब्ला गावसोरनि न'खराव थांफिननो हानायनि मोनसे राहा राहा लामाखौ बिसोरो होदों आरो ओ नोंथांमोननिसिमबो दैबाना जानानै बेफोरबायदि खहा जानायखौ नोंथाङा नुदोंब्ला आंनो एसे फोरमायनो हागोन आरो
औ औ हागोन ओ दैबाना बुं बुङोब्लाथ' नोंथाङानो गोबां फोरमायबाय थेवबाबो आं बो बुंनोसै फंनैसो ओ दै बाना जाबा जोंनियाथ' एसे खोला जागाखिं बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दैबानाखौ साहाजोंथ' बारा दैबाना जाखाया जिहेथु ओ दैबाना जाबा जोंहा जोबोद माने खाथि खालानि ओनसोलफोरा खहा जायो आरो जों ओ बिदिनो फरायनायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लानानै आबादनि फाय लानानै गासैबो माने मा होनो उसुबिदा जाजोबो आरो अ बिदिनो ओम मा होनो खाथि खालानि ओनसोलनि हाफोरा जितु माइ गायग्राफोर फोथार बा मैगं गायग्रा फोथारफोराव जों दैबाना जायोबा बाला बुखांनानै गाज्रि जानाय खौ जों नुनो मोनो ओ फराय गथ' गथाइफोरा फरायसालियाव थांनो हायाव सुबिदा जायो जानाय लोंनायनि बेबस स्रां गैया जायो न'फोरा सिलिंखार जानानै बिदिनो माइ माइरं आंलाय सिलाय सिलाय जालाङो थानो थाखाय मोनसे मोजां जायगा गैया बिसोर बबेयावबा बा ओ मा होनो बेखौ रायजोनि बा न'फोराव बा स्कुलफोराव बेफोरबायदियाव थाहैनो लागा जायो सोरखारा मायबा मोनसे अनसुंथाइ होबासो बिसोर आरो मा होनो थांनानै थानो हायो आरो ओम बिदिनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ ओ बिदिनो फरायसाफोराबो दंगआव दैबाना जायोब्ला बिसोरा ओ‌ सोलोंथाइ लानो फरायसालियाव थांनो हाया जायो मा मानो होनना बुङोब्ला गामि ओनसोलावथ' जेबो मोजां जायगाखौ जों नुनो मोनखाया नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो होआ बै फरायसालियावनो गासै रायजोफोरखौनो ज' जानानै थानायखौ जों बांसिन नै नुनो मोनो नंगौ
औ औ
आरो बिसोरो बे फरायसालियाव ओ हर हरसे गाहाम हरनै गाहाम बेयावनो थाना नै‌ ओ दै बानाया माला खमायगोन दैया माला खमायगोन बेखौ बिसोर औ थाहैनाय जायो आरो
बिदिनो बे बेयाव थाहैनाय लोगो लोगो बेयाव मानसिया दै राननायसिम बेयाव थानांगौ जायो नालाय बेनि खायनो बे जेनेबा बांसिनथ' फरायसालिफोर बिदियावथ' थाहैनाय नुयो नालाय बेनिखायनो बेयाव फरायनो हानाय सुबिदा गैया जाहैयो आरो बिदिनो उसुबिदा जायो संनो थाखाय अर गैया जायो बन गैया जायो गोबां खहा जानायखौ नुनो मो मोनो आरो जों
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंहा दैबाना खौ होबथानो थाखाय गोबां राहाखौ राहा लानायखौ जों नुनो मोनबाय आथिखालाव आरो बांद्राय दैबाना जायैखौबो जों नुनो मोनबाय
औ आथिखालाव एसे एसे खमायबोबाय आरो दैबाना जानाय दा दाना बुहुद बेब'स्था लानाय जाबाय माथावरि होनाय बिदिनो सरकारा गोबां बेब'स थां लाबाय
औ सरकारा गोबां बेब'स्था लाबाय जों बेखौ मिथिदों बा नुदों
औ
जायनि जाहोनाव जोंहा ओ सुबुंफोरा एसे गोजोननाय खौ मोननाय मोनबाय होननानै जों मोनथियो आरो
औ औ आथिखालाव बेफोरबायदि माने माबाफोरा एसे बुहुद खमायबोबाय आरो बेफोरबायदि उसुबिदाफोरा औ बिदि अब्ला नोंथां समाबो जाया नङा जाबाय ओ नोंथाङा आंनो गोबां बाथ्रा मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर बाहरनाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां नोंथ होनसै औ दे